हेलौ औ खोनादों नोंथां
औ औ औ
ओमबा ओ जोङो दायो बर'फोरा से ओ बायदिसि सिना मैगं मोनला ओ हाग्रायाव हाग्रा बंग्रायाव थांनानै बुथुमनानै जायो बैफोर मैगं मैला ओ जानायनि सोमोन्दैनो जों एसे सावरायनोसै औ मा नोंथाङा एसे ओ फोरमायग्रोनो हागोन नामा बेफोर मैगं मैलाफोरखौ जों बहा फाय नागिनाम लायो आरो मा मा मैगंफोरखौ जोङो बेबायदि नागिरनानै जायो बेनि फारसे औ
गं मैला बुङोबाथ' माने माने मोनसे हाग्रानि मैगं मैलाया माने जोंनि मोनसे समाजजों जोंनि कालसारजों जोंनि हारिमुजों मोनसे सोमोन्दो थानाय मैगं होनना बुंजायो नोंथां। जेरै हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबा हाग्रायाव मोनग्रा जेरै दिंखिया थाबाय ओ लाफा सायख' थाबाय बिदिनो ओ दाउ फेन्दा थाबाय सिब्रु थाबाय मान्दे थाबाय थास' थाबाय बिदिनो हाग्रायाव मोनग्रा खेथादाफिनि थाबाय बायदि बायदि रोखोमनि मैगंखौ जों हाग्रानि मैगं होननानै बुंजायो नोंथां जेखौ जों हाग्रायाव मोनो आरोखि। जेरै दिंखिया खौनो हमना लादों माने दोंखियाया जाहैबाय मानि जोंनि माने खाथिसिनाव मोनग्रा आरोखि गोरलैसिना गोरलैयै मोनग्रा मोनसे हाग्रानि मै गं होनना बुंजायो नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओ जेरै दोंखियाखौ जों न' उसुं बा लामा गामिनि लामाफ्रावनो जों मोननाय जायो। ओ बेखौ बेखौ जानो थाखाय जों सिगां ओ खादा फिसाफोर बा माबा मोनस से लानानै जोङो बेफोरखौ जों खाना लायनाय जायो। खानान लायनानै लोगो से जों बिनि माने दोंखियानो बै सुमु सुमुखौ जों बोस्रोननानै गादनाय जायो जेला एखौ फोसाबखाङो जों अब्ला बेखौ हास'नानै लानाय जायो। गावबा गाव नांगौखिनि बेसिबां रोखोम माबा खालामनो बिनि उनाव जों बिखौ सुनानै मोजाङै सुनानै जों बिखौ ओ सारायखौ फुदुंग्रोना लानानै जों थाव एसे बा सामब्राम एसे होनानै जों बिखौ एवनाय जायो। ओ खायसे खायसे ओ औ खायसे खायसे बेखौ अ एवनायनि अनगायैबो खायसे खायसे बेखौ ओ टमेट' जायखौ होनो जों फान्थाव एम्बु फिसा फिसा जों बेफोरखौ बेजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि अनगायै बो जोङो दावदैफोरजों जानायखौ नुनो मोनो ओ बांसिनानो बेखौ एवनानै जानाय मोनो जानायखौ नुनो मोनो आरोखि। ओ दोंखिया जाहैबाय जोंनि देहानि थाखायबो बिराद मोजां मोनसे ओंख्रि होननानै बुंजायो आरोखि जाय जेराव जों माने जेराव केलसियाम आइरन जों बेफोरखौ जों मोननो हायो ओ बेगेंफोरनि थाखायबो मोजां आरोखि बेफोर लोगोसे ओ लोगोसे अलदद अलददखौबो जोङो हाग्रायाव मोननो थाङो हाजोफ्राव बेखौ जों बिराद मोनो ओ जेब्ला माने जेब्ला बे एसे दैज्लां हां जायो जाहाङो जेब्ला ओ एप्रिल दान सफैयो अब्ला बेफोरखौ बांसिनै जों मोननो थाङो आरोखि। मेसें बोथोराव एसे खमाआनो मोननो थाङो आ बेफोर खौजों माने अमा फोरजों जायोबा बे अलदद बिफांखौ अमाफोरजों अमा रान गोरानजों जायोबा जों गोथाव ओ जायो नों थां जोंनि ओनसोलाव बांसिन अमाजों जानाय खौ नुनो मोनो नोंथां लोगोसे ओ लोगोसे दाउ फेन्दाफोर बेफोरखौबो जों जोंनि ओनसोलाव दाथ' बारा नुनो मोनला गोदोनि समाव जों बेफोरखौ बिराद नुनो मोनोमोन नाथाय दा बेफोरो लासै लासै ओ जोबलांनो हमनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे बिदिनो मान्दे सिब्रु बेफोरखौ जों मोननो थाङो दासिमबो गोरलै बेनि बेलायाव जेरै मानदेखौ जों मोननो थाखाय जों बबेबा जाम्फै बबेबा दै बोहैनाय सेर सेर मानलानानै थायो जों बेफोरखौ लायनानै खानानै ओ आलुफोरजों सबो संनानै जायो खायसे खायसे एवनानै खायसे खायसे ओरैनो आ ओ गाव मान्दे गोजाबो एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोखि बेबायदि रोखोमै जों जानायखौ नुनो मोनो आरोखि गोबां जोंनि ओनसोलाव आरोखि लोगोसे सिब्रुफोरखौबो जों बिदिनो बारिफोरावनो थायो आस आस खाल सिब्रुफ्रा बांसिन मानसिफोरना माने न'खरावनो गायना लानायखौ नुनो मोनो औ सिब्रुखौ जों बिदिनो खायसे खायसे आलुजोंबो एवनानै जायो सिब्रुखौबो मान्देफोरबादिनो लोगोसे खायसे खायसे नाफोरजोंबो जायो ओरैनो बो एवनानै जायो बेबो देहानि थाखाय माने बिराद मोजां नोंथां ओ लोगोसे नोंथां ओ आरो नोंथांमोननिजों बबे बबे हाग्रानि मैगंफोरखौ मोननाय जायो आरो माबोरै जानाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थिग ओ जों जेरै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बा जोंनि बर' समाजा बा बर'नि बर' सुबुं फोरा माने बांसिन हाग्रा बंग्रायाव ओ मोननाय ओंख्रिफोरखौनो बांसिन जायो आरो बायदि बेबायदिनो ओ माने हाग्रा बंग्रा थांनानै ओ नायगिरनानै लायो बैफोर मैगंफोर खौ जेरै बैफोर मैगंफोरा ओ जाहैबाय जोङो ओ दिंखि दि दिंखिया खिफि बेन्दों बिनि उनाव लाफा सायख ख' बा खेरा दाफि नि दौज्रेम ओमफ्राय जोङो नोरसिं बिलाइ औ ओमफाय खारौ खान्दाय बेफोरखौबो जोङो हाग्रायाव बिनि बिबारखौ खन्नानै लायो बेफोरबायदि ओ मैगंफोरखौ जोङो ओ हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै लायो आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बै फोर मैगं मैगंफोरा माने ओ ओ मुलिनि गुन गोनां आरो बेफोरो मोनफा मोनफा माने गुन दङ जोंनि देहायाव बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया माने ओ बायदिसिना ओ बेमार आजार निफ्रायबो एसे रैखाथि मोननो हा-हानाय जोंनि माने देहायाव गोहोआव माने ओ माखासे भिटामिनफोर हाबो आरो जोंनि औ बेबायदिनो जोङो ओ लाफा सायख'फोरखौ जोङो ओ हाजोफोरावसो बांसिन हाजो बा हाग्रामा फोराव जोङो बांसिनै मोनो बैखौ जोङो थांनानै खानानै लाब होयो खानानै लाबोनानै जोङो बि खौ ओ जेरै जोङो ना फोरजों जायो बबेबा समाव जोङो बिदिनो अमा बेदरफोरजों जायो बेबायदि जायो आरो जोङो संनानै आरो लोगोसे जोङो बे खेरा दाफिनि बेखौबो जोङो बांसिन हाजो गुदियावसो मोनो आरो बेखौ हायाव हा रज'नानै थानायखौ औ हाग्रायाव बेखौबो जोङो माने बेहा मोनसे गावहानो थावनाय दङ जायखौ माने औ मोदोमफुर फुहमो मोनो आरो बे ओंख्रिया मोदोमफ्रु मोनसे दङ बेखौ जोङो ओ बांसिन अमा बा दाउफोरजों जोङो संनानै जायो आरो जोबोद गोथाव मोनो औ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोङो माने बायदि सिना मैगंफोरखौ नायगिरनानै जायो आरो दिंखिया होनोब्ला जोङो दिं खियाखौ ओ जोङो बांसिन एसे खाथि खाला फोरावनो मोननो थाङो बैबौ जोङो बैसागो बोथोर समाव जोङो बांसिन गोरलै मोननो हायो आरो। औ नोंथां ओमफाय जोङो बेखौ दावदैजों एवनानै जायो मालाबा समाव गाव गोजाबो जोङो बिखौ ओ बिदिनो गोरानै एवनानै जायो थिग बेबायदिनो ओ दिंखियाब जोंहा मोननै जादनि मोनो। जायखौ मोनसेया दङ जोंहा दिंखिया नाय दाउ ओमफ्राय मोनसेया जाबाय ओ बेनो सरासनस्रा दिंखिया औ बेबायदि आरो नोंथां औ
लोगोसे नोंथां ओं जोंनि ओनसोलाव गोबां माने ओ माबाफोरखौबो मोननाय जायो आरोखि मा होनो बिदिखौ जेरै थास' फोर थास' बि ओ थास'ओ ओ ओ थास'आबो बेफोरबो मोनसे हाग्रानि मैगं आरो खि नोंथां ओ थार ओ बे बेफोरखौ जों बांसिन थास'फोरखौ जों खायसे खायसे नाफामजोंबो जायो। ओ ना गोरान गोरानफोरजोंबो जानाय नुयो। लोगोसे थास'नो बि बार नोंथां औ थास' बिबार दाथ' माने दैज्लां बोथ थोर फैनायजों थास' बिबारखौबो मोननो बिराद गोरलैसै थां जायखौ जों अमाफोरजों अमाफोरजों जानो जों बिराद गोथाव जायो नों थां ओर औ लोगोसे ओ नों खौ माने थास'नि जों माबाफोरखौबो ओ थास' आथिंफोरखौबो जों जायो। ओ थास'नि बेदर फोरखौबो जों जायो। औ ओ औ जोंनि ओनसोलाव मानि बेफोरखौ जों बिराद गोरलैयैनो मोननो हायो आरोखि नोंथां नोंथाङा मोननि जोंबो थास' ह' नोंथांमोननि खैबो थास'खौ गोरलैयै मोननो हायो नामा
औ मोनो नोंथां मोनो ओ जोङो बे थास'फोरखौ जोङो एसे ओ बोरि ओ लामा बा मोथावरिफोराव जोङो रज'नानै थायो बा एसे बहाबा ओ माबा ओ खालि जायगा थायोब्ला बैफोराव माने थायो आरो थास'आ रज'नानै जोङो माने थास'आव जोङो थास स'नि मोनफ्रोम माने बाहागोखौबो जानाय जायो आरो जोङो मोनसेबो माने बिखौ जा जों औ गारनाय जाया। थिग जेरै जोङो बिनि थास' थाराखौबो जायो बिफांखौ बिनि औ बिनि लोगोसे जोङो बिनि बेदरखौबो जायो ओ बे ओ बिनि ओमफाय आ थास' आथिंखौबो जायो। ओ बिनि थो बिबारखौबो जायो जों मोनफ्रोमखौबो जोङो ओ जायो औ बे थास' आरो बे थास' गोसोमा माने गोबां ओ भिटामिन दङ होननानै जोङो ओ मिथिना मोनो आरो जेरै जोङो आइरन बेफोरखौ बे थास' गोसोमखौ जायोब्ला जोङो हो आइरन मोनो होननानै जोङो मिथियो बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमै जायो बेखौ मालाबा समाव जोङो ना ना गोथां ओ ना गोरलै ना फिसाफोरजों जोङो ओ रदबनानै जायो एवनानै मालाबा समाव जोङो ना गोरान फोरजों जायो ओमफ्राय जोङो थास' बिदिनो थास' बिसुं बिनि गोरलैखौ जोङो अमा बेदरफोरजों जायो अ बेनि अनगायै जो बिनि थास' बेदरखौबो जोङो अमा बेदरफोरजों जाब्ला माने साबसिन माने गोथाव मोनजायो आरो ओ बेबायदिनो ओमफ्राय थास' बिबारखौबो जोङो ओ बांसिन जायो होनबा जोङो ना आरो अमा बेदरजों जोङो बांसिन जायो आरो थास' बिबारफोरखौ। बेबायदिनो जोङो बायदि रोखोमनि ओ मैगं मैलाफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय नायगिरना लाबोनानै जोङो जाफैयो। ओ हेलौ